औ- औ खोनादों नोंथां।
औ ओ नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना।
औ हागोन नोंथां। हागोन नोंथां बिदिब्ला नोंथाङा मा टपिकनि सायाव रायलायनो सानदों।
औ ओ जोङो दा बे समाव जोङो आमथिसुवानि सायाव सावरायनोसै नामा नोंथां।
ओ जागोन नोंथां बिदिब्ला नोंथाङानो बुंग्रोदो दे।
जागोन नोंथां। आमथिसुवा होनना बुङोब्लाथ' नोंथाङाबो मिथिखायो जानांगौ।
औ बांद्राय नङाबाबो एसे मिथियो नोंथां।
औ ओ आमथिसुवा बेबायदि जेबो ओरैनोथ' रंजाथाइ फोरबो बिदि नङा
औ।
थेवबो जोङो आमथिसुवाखौहाय बयबो हारि माहारिफोरानो फालिनायखौ जों नुनो मोनो आमथिसुवा खालि गासैबो मुलुगखौनो सुवा सुवा होननानै जोङो फोथायो। सुवा जादों एबा सुवा होननानै जों फोथायो आरो।
औ‌।
थिग बेबायदिनो उम आमथिसुवा खालि ओ जोङो बर'फोरा फोथायनाय दङ जे बर'फोर माने गुबुन गुबुन हारियाबो फोथायो।
उम
बेहाय आ आमथिसुवाबा हा जावनो मोना होननानै ओमफाय बिफां - लाइफां बै नांगौ जानाय गिदिर - गिदिर दंफां - लाइफांफोरखौ दाना। मानो होनना बुङोब्ला बे सुबुंफांफोरा ओ थांख'नो हाया बिलाइफोरा खिलिख'नो हाया नालाय ओंखायनो जोङो नाङै - नाङै बिफां - लाइफांफोरखौल' दानफायो आरो। बेबादिनो औ गामिफोरावहाय गामियैनो ज' जानानैहाय जोङो आमथिसुवा दिनखालि आरोना ओ फुङावहाय फुङावहाय गासैबो
गामिनिफोरा ओंखारनानैहाय फिफां- लाइफां ओङो फिफांफोरखौहाय नाङै -नाङै फिसा फिलौ बेबायदि फिफां लाइफांफोरखौहाय आ लामायाव -लामा लामायाव थानाय फिफां लाइफांफोरखौ नाङै नाङैफोरखौहाय दानस्रांनानै एवस्रांनानै गारो आरो।
औ
औ ओमफाय ओइदिनखालि हाजावनो मोना ओमफाय बेबायदिनो ओ गोदोनिफोराथ' गोदोनि माने दानिफोराबो आरो बर'फोरा
बर'फोराथ' माइखौहाय गोदोनिफोरा बांसिनानो आरो ओ मायखौ आमथिसुवानि सि सिगां गायामोन आमथिसुवा बायखांनानैसो गायनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन। बेबायदिनो औ औ आमथिसुवानि सिगांनो माइज्लिफोरखौहाय माबानानैहाय ओ बाख्रिनिफ्राय हाननानै दोनखानाय जायोमोन।
औ
ओमफ्राय मा होनो। बेबायदिनो आमथिसुवा खालि दा माबायोब्ला जोलैनि थाखाय मा होननानै बुङो बेखौ माइजलिखौ हायाव बोख्लाययोबा जोलैनि बेगरा गला जायो होननानै फोथायोमोन आरो। ओंखायनो आमथि सुवा दिनखालि बोख्लायामोन बेखौ बेनि सिगांनो आमथिसुवानि सि सिगांनो बाख्रिनिफ्राय हाननानै दोनखायोमोन आरो। बेबायदिनो आमथिसुवा खालि ओरैनोथ' दहाय बुं आं दहाय बुंलांनाय बादिनो मा होनो जेबोथ' बेबायदि गिदिर रंजाथाइ फोरबो बिदि खालामा। थेवबो गामिफोरावहाय गामिनि मानसिफोरा ज' जानानै ओ बेनि न'खर बैनि न'खर जायनि न'खराव फिथाइ दङ फिथाइ -सामथाइफोर बिसिनाव थांनानैहाय जेरै खान्थाल, थाइजौ, आनारस बेफोर बायदि फिथाइ -सामथायाइफोरखौ लेरख' बेफोर बायदिखौ जानायखौ जों नुनो मोनो आरो। जों जायो। ज' ज' जालायनानै बयनावबो जायो ओमफ्राय बेबायदिनो आमथिसुवानि मुङावहाय गामिफोराव बेदरफोर बिदि रायजो जैनो ज' बायनानैहाय बेबायदिनो मा होनो खाजि जयै खाजि एवजानाय रायजोयैनो खाजि एवजानायखौ जों नुनो मोनो। ओमफ्राय बिदिनो बल, काबादि बेफोरबायदि गेलेनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेलासिनि समाव।
औ।
बेलासियाव जेब्ला बेबायदिनो सेंग्रा- बोराइ ओमफ्राय बल सेंग्रा -सेंग्रानि -सेंग्राफोरा -सेंग्रा ग्रुप जाबाय। ओमफ्राय बोरायफोरा बोरायफोर बिदिनो बोराय सेंग्रा बल जोलायो आरो गोदोनि गोदोनिफ्रायनो जोबोबाय थानायखौ जों नुनो मोनो।
उम।
ओमफ्राय बेनि अनगायैबो हिनजावफोराबो खाबादि गेलेनायखौ बुरै सिख्ला जेनेबा बुरैफोरा बुरैफोरनि टिम आलादा आमफ्राय सिख्लाफोरा सिख्ला सिख्ला आलादा। बेबायदि गेलेनायखौ नुनो मोनो आरो जोङो जेनेबा देरहाग्राफोरा। बेदरखौ एसे बांसिन मोनबाय जेनग्राफोरा एसे खम मोनबाय बेबायदिनो। औ बेबायदिनो मेस गेलेलायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो। ओमफ्राय बेनि अनगायैथ' आमथि सुवायाव बेबायदिनो खालामो ओमफ्राय। सारा मुलुगखौनो बिदि सु सुवा जाबाय बिदि होननानै सुवा होननानै फालियो नालाय। खालिथ'।
बुङो बेखौहाय। जेब्ला आमथिसुवाया बायो होमबा गोदोनि मानसिफोरा। जि जोमखौ एबा गासिखौबो सुवा जाजोब्बाय होननानै दैमायाव लांनानै बा न'आव थानाय खलफोरावनो दैखरफोरावनो सुयोमोन आरो। सुनानै सुस्रांनानै लाजोबोमोन ओमफ्राय बेबायदिनो हासिब। फोरखौबो ज न'आव बाहायबाय थानाय गोजान गोजान बुस्थुफोरखौ गाहरनानै गोदान लाहैयोमोन होननानै मिथिनो मोनोमोन ओमफ्राय नाथाय। दानि जुगावथ' बेबायदिखौ नुनो मोनला। दानि जुगावथ' गोदोहायथ' सान सनि सानहालागैसिम फालिनायखौ जों नुनो मोनोमोन ओमफ्राय अ
औ
दाथ' सानथामहालागै सोरबा सोरबा सानथामहालागैसिम फालियो आरो सोरबा सोरबा सानसे फालिनायखौ जों नुनो मोनसै आरो दा। बेबायदि बारा फोथायबावाय जागोन नालाय दानि जुगाव औ ओमफाय बेबायदिनो आमथिसुवायावहाय मा होननानै बुङो जोंहाथ' जेबो रंजाथाइ फोरबो जाया नालाय ओमफ्राय बै गुवाहाटियाव जे मोनसे कामाख्या मन्दिर होननाय दङ ना।
बेवहाय मा मेला जानायखौ औ मेला जानायखौहाय जों नुनो मोनो नुयो आरो। खोनानो मोनो गोबां मानसिफोरानो थाङो खुलुमहैयो। औ
औ
बेखौ नुनो मोनो आरो। अ दा बे समाव आमथिसुवानि सायाव एसे
औ हेलौ खोनादोंना नोंथाङा।
औ जादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ आं खोनाासदों औ।
औ आंबो खोनादों नोंथां।
बिदिब्ला नोंथाङाबो आमथिसुवानि बागै एसे फोरमायदो नोंथां। औ
जागोन नोंथां बे औ नोंथाङाथ' आमथिसुवानि बागै फोरमायलांखाबायानो नोंगौ नोंथांनि बुंनाय बादि बिदिनो जे आमथिसुवायाथ' जेबो रंजाथाइ फोरबो नङा मानिे बेखौ एसेबां गाजा गोमजायै रंजा बाजायै फालिया जेरै बर' खख्ला बैसागु फालियो खेराइ फालियो बेबायदिथ' आमथिसुवाया नङा बेयो मोनसे दिन आरो जाय मानिे बर'फोरा मा आमथिसुवा दिनाव सारा बुहुमखौनो सुवा नांबाय होननानै फोथायो बे आमथि सुवाखौ बर'फोरा मा गावनि फोथायनायजोंसो फालियो आरो बेयाव गोबां फोथायनायफोर खौ बर'फोरा फोथायो आरो बायदिसिना खामानिफोरखौ मावा जेरै बर'फोरा आमथिसुवााखलि हा जावा हाल एव एववा माइ गया आरो मा बिफां लाइफांफोरखौ दाना जाय जायखौ जाय जाय गोनां गोनां बिफां लाइफांफोर आरो बेफोर बिफां लाइफांफोरखौ दाना मानोना बर'फोरा होथायो जे जुदि आमथिसुवा दिनखालि बिफां - लाइफां खौ दानोबा बेफोरो रोदोमखाङा होननानै फोथायो बेनिखायनो गोनां गोनां जानाय बिफां लाइफांफोरखौ बिसोरो दाननाय जाया बिनि अनगायै जाय जाय बिफां - लाइफांफोरखौ नाङा बे खौ बिसोरो मा आमथिसुवा दिनखालि दानो बिदिनो नाङै नाङै हाग्रा बंग्राफोर दङब्ला बेखौ दानस्रांनाय जायो आमथिसुवा दिनखालि जाहाथे बे हाग्रा फोरा थाबैनो रज'खांनो हाया बिनि अनगायै आरोबाव फोथायनाय दंबावो जे बर'फोरा बिदिनो बिफाङाव गाखोआ आमथिसुवा दिनखालि बिफाङाव गाखो खोयोबा बिफाङा थैयो होन्नाबो हमथायो बिदिनो हामा होनो बिदिनो बाख्रियावबो गाखोआ बा बाख्रिनिफ्राय माइ हाना आमथिसुवानि सिगांनो बिसोरो मा नांगौ जानाय माइखौ बिसोरो हानना दोनखायो मा नांगौ जानायनाय माइरं खौ दिहुनना लाखायो बिनि अनगायै जोलैनि थाखाय बेगर दोनोना बेगर गोजौआव आलायनानै दोनोब्ला बै बेगरफोरखौ बिसोरो गाहायाव दिहुननानै दोनो आरो बेयावबो मोनसे फोथायनाय दं जे बिसोरो मा बेगरखौ गोजौआव दोनोब्ला बेगरा गला जायो होनना फोथायो आरो बे बेगरा गला जायोब्ला खुैबाबो बेयाव मा माइ रज'खांनाय नङा बिदिनो बिदिनो बर'फोरा गोदो गोदायहायथ' बे आमथिसुवा खौ स्नि सानहालागै फालियोमोन आरो नाथाय आथिखाल आथिखालावथ' स्नि सानसिमथ' फालिला खायफा जायगायाव सानथाहालागै फालियो नाथाय फ्राय नैबे जोंनि जायगायावथ' जोंनि ओनसोलाव सानसेल' फालिनाय जायो
औ नों
औ बिनि अनगायैबो आमथिसुवा दिनखालि नोंथां बुंनाय बादिनो बिनि न' बैनि न' जायनि न'आव माबा फिथाइ सामथाइ दङ खान्थाल थाइजौ दङ आनारस दङ बेखौ ज' ज' ज' जालायो न'खरावबो न'खरनि मानसिजों ज' ज'यै जालायो आरो बिदिनो जायनि न'खराव दङ बिसोरो लेंना लायोबो ज' ज' हाबै हाबै जालायो आरो बिदिनो खायफा खायफा गामिफोराव बिदिनो बल खेला खाबादि खेला बेबादिनो बादायलायनायबो खालामनाय जायो रंजानायनि थाखाय औ औ थारैनो बेयो मोनसे गिदिरथार फोरबो नङाब्लाबो बर'फोरा फालियो आरो बर'फोरल' नङा गासै
गाससिबो औ
आमथिसुवाखौ
आमथिसुवाखौ फालिनायखौ जों नुनो मोनो औ नंगौ नोंथां दा बिदिब्ला जोंहा समाबो जानानै फैबाय नोंथां बे टपिकखौ नोंजों सावरायदोंमोन जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां
औ थारैनो आंबो गोजोननाय मोनदों नोंथां औ गोजोननाय थाबाय बिदिब्ला नोंथां औ